औ।
गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आरो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबायो
औ नोंथां। आंनिफ्रायबो
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
दा आं ओरैनो जिरायना दङो।
औ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम दंबा जुदि सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ समनो हागोन नोंथां दे। रायज्लायनोसै सानैजों गोबां बाथ्रा दे नोंथाङा जागायदो मानि बागैबो जयै रायज्लायनोओ
औ जोंना थांना थानो थाखाय मा राहा लामा लानो ओ गोनां जायो बे। बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनोसै बिजनेस बेफोरबादि बिबादिनो जोंना बिजनेस जेनेबा मावब्ला बिदिनो दखानफोर होबा ओ जोङोहाय सिगाङावनो जोङो औवाजों एबा ओ औवानि न' एबा पाखानि न' लुग्रनानै जों बेयावनो मा जोङो गेलामाल दखान होनो हायो।
औ।
बेहाय दखान होनो। गोनांबा जोंनो सिगाङावनो जोंनो रां नांग्रोगोन। बिनि उनावसो ओ जोङो बिदि ओ माल माथाफोरखौ खौ जोङो बायनानै बेखौ जोङो फाननो हागोन आरो।
मुलाम्फा खालामनो हायो।
औ औ मुलाम्फा खालामनो हागोन नों
जेनेबाओ
औ
जेनेबा दस थाखानि माल बायबा इदिनो थाइनै मोनजानाय जेनेबा
अ औ औ
हानाय इदि था
औ औ औ जेनेबा जोङो ओ बेलेगनिफ्राय जोङो बायख'ना लाबोनानै जेनेबा ओ बिदिनो फाननाय आरो नोंथां ओ जेरै जोङो ओ ओ नौ ताका बिदिनो आट ताका नौ ताका स्नि दाइन बिदि राङाव जोङो बायना लाबोनानै ओ जोङो जि रां ओ जिबा रां बेफोराव बिदियाव फानो आरो। ओमबासो जोंनिया इं औ कलमखोनो सानना ला ओ दा जोङो ओ थाइब्रैयाव लाबोबा बिदिनो जोङो ओ थायबायाव फाननो हायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो जोङो ओ कामाय कामायनांगौ जायो आरो।
उम औ आरजि नांगो जायो।
थ' दा बुङोब्ला बिदिनो ओ गेलामाल दखानाव जोङो जि जि जि माल नांगौ बेखौ नोंथांनो आं एसे खोन्थानोसै।
उम गेलामाल दकानाव मा मा थायो नोंथाङा फोरमायदो दे।
औ औ गेलामाल दखानावथ' जोंना दा इदिनो ओ थाइबाफोरनि ओ पामनि मेथाइ बिदिनो कलम बहि ओ बिस्कुट बिदिनो बायदिसिना दावदै ओ माइरं बेफोरखौबो फानो आरो।
औ
आरो जोंनिया ओ मोनसे हलबो ओ हलसेलार ओ जेरै ओ न' एसे गोदोर लुनानै जोङो बेहायनो माइरंफोरखौ जोङो बेग बस्था बस्था बिदि ओ फानहरो आरो
औ हलसेलबो खामना लानो हायो नोंथाङा ना?
औ औ आरो जोङो ओ थिंनि दखान बिदिनो लवा लयि बिफोरखौ ओ रडफोरखौ जोङो फाननो हायो आरो।
बिदिनो
न' गोदोर लुग्रोनानै
उम
आरो जोंनियाथ' दा ओ गेलामाल होनोबाथ' जोङो बिदिनो फिसा फिला आरो ओ सा दखानफोरबो माबा मावनो हायो आरो। ओ जेरै साहा दखानाव ओ मा मा मोनो होनोब्लाथाय ओ बिदिनो सा ओ बिदिनो आखाइजों सावनाय ओ फिथा बिदिनो मालपुवा पलरि बेफोरबायदिखौ मोनो आरो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो ओ बिदिनो थान्दा ओ थाव पेट्रल बेफोरखौ जोङो ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानिया
उम
आरो बिदिनो बायदिसिना मुवाफोरखौ जोङो फाननो हायो आरो आरो जोंनिया इदिनो मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ बाइख'नानै बेलेगनिफ्राय ओ बिदिनो जोङो हाथाय बाजार ओ बिफोर गलाफोराव जोङो ओ जनानै फानै फानहैनो हायो आरो नोंथां
नोंथां औ नोंथां
औ दा आङो मिथिनायाथ' ओ दकाननि बागै इखिनियानो नोंथां नोंथाङाबो एसे सम दंबा मिथियोबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
दा आं बुंनोसै आं दा मोनसे जेनेबा आं सापस गस्ला दखान होनो नागिरदों जेनेबा साननानै ला बाव आंनो मा मा नांगौ जागोन बेखौ बुंनोसै आङो गस्ला दखान बा न' मोनसे मोजां नांग्रोग्रो जागोन आंनो
औ औ
पाक्कानि बेराद स्टेन्डार जानांगोन बियो होमबासो होमबासो मानसिफोरा हाबनो लुगैगोन नोंनि दखानाव जेनेबा बिदि आरो बेनिफ्राय गस्ला ब्रेन्डफोरखौबो मोजां मोजां ब्रेन्डनि गस्ला लानानै नांगोन दाथ' पुमा दङ' बायदिसिना ब्रेन्डनि दङ' आरो बेखौ लाना फैनांगोन नों हलसेलारनिफ्राय बेनिफ्राय जोंनि नैबे लकेल मार्केटफोराव फाननांगोन
औ औ
दकानाव लकेल मार्केट जेनेबा नों बानायनाय दखानाव नों जेनेबा दा गस्ला गांसेनि दामा हलसेलनिफ्राय लाना फायबा नोङो गांब्रै लायोबा जेनेबा मथा मथि गांब्रैयाव बिदिनो ओ हाजार ओ दुइ हाजारसो लायोबा गांब्रैयाव
औ
जों बेखौ गांसेयाव गांसेयाव बिदिनो किदस' आठस'आव फाननो गोनां जागोन होमबासो नों मुलाम्फा फा जागोन नङाबा नोंनि लाना फैनायनि मुलाम्फाया जेबो जानाय नङा नोंनिया दखाना सोलिनाय नङा माने आ कास्ट'मार फैबाबो नोंहा लुकसन जागोन खमाव फानना लायोबा
औ औ
औ बिनिखायनो हलसेलनिफ्राय खमाव बायना लाबोनानै नोङो बेयाव दामाव फानफैनांगोन प्रफिट जाबासो नोंनि दखाना थांनानै थागोन ओ प्रफिट जायाबा नों ओ गोदान माल सोनो हानाय नङा बेनो बि थागोन होमबाना दखानाव थैलांनोबो हागो बेनिखायनो मोजाङै सालायनो गोनां जायो बिजनेसखौ सानै हयै
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो खालामनांगौ आरो गस्ला दखान होयोबा
औ
ओनिफ्राय फ्राय नोंथाङा माबाफोर दखान होनो गोसो दंना गैया इयुनाव आरो
आंनाथ' गोसोआ आंनाबो बिदिनो ओ गस्ला लंपेन्ट बिदिनो जुथा मुजा सेन्देल बेफोरबायदि होनायनि थांखि दं आरो नोंथां ना
औ।
नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो बिदिनो जोंना गस्ला दखानफोर होबा बिदिनो मा मानसिफोरखौ बोनो हानायनि जेनेबा कास्ट'मारखौ जों मोननायनि थाखाय जोङो मोजाङै सोलिनांगोन आरो
औ आरो दखाननि सिगाङाव मोनसे बेन्स बा बिदि जग्रा जिरायग्रा बानायनानै दोननो गोनां जायो। औ मानसिफोरा जिराय औ।
ओ कास्टमारफोरखौ जेनेबा जोङो दैलि लांग्राफोरखौ जोङो एसे डिसकाउन्टबो होनांगौ जायो आरो एसे खमावबो होनांगौ जायो आरो। औ औ।
औ आरो रायज्लायनायानो मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौ रोंनाय जानांगोन टेकनिक थानांगोना।
औ बिदिनो मोजां मोजां रायजलायनांगोन आरो औ। आरो बाखिफोरखौबोथ' लांग्रा दं नालाय नोंथां। सोरबा सोरबाथ' बाखिखौ लांखायो ना बेखौबो हरनो हानांगोन आरो अ होम। औ औ बेखौ ओ बिदि बाखि हरा बिदि होनबाथाय बिनिखौ बारा हाबनाय नङा आरो कास्ट'मारफोराबो बारा जानाय नङा।
औ औ आरो बाखि। जाय मानसिया होनो हागोन बेफोरबायसानोसो हरजागोन नङाबा नोंनि दखाना। थैलांगोन जुदि होफैयाबा लांनानैनो
औ बेखौबो सानै हनै औ औ बेखौबो सानै हयै
हरनांगोन आरो। बिदिनो जों बहुत साननो गोनां जायो थांना थानायाव जुदि बिजनेसा खालामनानै जानो राहा ना
औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो। बिदिनो फिसा फिला बिजनेसफोरखौ फिसानिफ्रायसो गिदोर जालाङो नालाय नों नोंथां।
औ नोंथां। सेनिफ्रायसो नै थाम ब्रै जौसे जौ जि ओ जालांगोन।
औ औ। दाथ' जोङो बिजनेस मावनो होनोब्लाथ' फिसानिफ्रायसो गिदिर जालाङो नालायो जोङो दा सिगाङावनो बिदिनो गेलामाल दखानफोरखौ होग्रोनानै। जों उनफोरालागै बेफोरबायदि गोदोर हलसेलार बेफोरदिबादिखौ बानायनो हागोन आरो नोंथां एसे रांफोरा बुरजा जाबाबो खोनादोंना नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोना खोनायाखै नोंथाङा दा आं होननाय बाथ्राखौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां जोंनाथ' दा टाइम ओ समाबो जाबाय नोंथां। हेलौ नोंथां नोंथांजो रालायनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां आंथ' दा नोंनि ओ बुंनाय बाथ्राफोरखौबो आङो खोनायासै नोंथां।